हेलौ नोंथां
औ औ
खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां
औ गोजोन मोनाबिलिनि ओ हामलाय हरनाय जासिनाय जाबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि हामलायथिखौ जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथां ओ आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों आङो दैज्लां बोथोरनि फारसे ओ दसे सम सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ औ सावराय जागोन दे नोंथां।
औ नोंथां ओ जोंनाथ' दैज्लां बोथोर होनब्लाथाय गायनाय फुनायनि दिन फैयो आरो लोगोसे बिदिनो मैगं आबादफोरनिबो दिन फैयो नङा होमबा नोंथां?
औ औ
ओ जेरै जोङो दैज्लां बोथोरावहाय माइ आबादबो ओ जेरै जोङो माइ आबाद खालामनो थाखाय जोङो फार्स्टआवनो माइग्लिनांगौ जायो जाहाथे जों खोथिया फोनो हायो ओमफाय औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ औ खोनादों।
औ जोङो ओ जोङो माइग्लिखौहाय जावस्रोना लानांगौ ओ बे माइग्लिखौ जोङो ओ बोसोर बारलांनाय माइ दोननायखौबो खालामनाय जायोबा आरो जोङो न'आवनो माइग्लि गैयाबाथाय जोङो गलाफोरनि फ्राय बा बाजारफोरनिफ्राय जोङो माइग्लिखौ बायना लाबोनाय जायो। बेबायदिनो जोङो औ नोंथां बेबाय दिनो जोङो बायना लाबोनानै माइग्लिखौ मोजाङै जावस्रोना लानांगोन जाहाथे बिनि गुबुफोरा ओ खारला ओंखारलाङो आरो जोङो सोमनानै फाथोनि बस्थायाव सोनानै जोङो ओ हाखरबा फुख्रियाव जोङो ओ हरनै बा हरथाम बिदि सोमना दोननांगौ जाहाथे बेयो एसे गुरै जा-जानानै जोङो हायाव बेखौ लखबना दोननांगौ आरो लखबनानै जोङो थालिर बिलाइ बा थास' बिलाइ गोदोरखौ जोङो खोबना होनाय जायो बेनि साव-सायावहाय
औ
औ नोंथां आरो ओ बे जिथा गाजा बे रो साननै सानथामनि उनाव बे जिता गाजा बेरो जों बेखौ ओ बे खैथिया फोनो खैथिया फोनो लानाय हायाव जोङो बेखौ हाखौ एवग्रोना लानांगौ फार्स्टआवनो हाखौ एवखांना लानायनि उनाव जोङो जिथा बे हाया मोनो अब्लाना जोङो बे हाया हासार थाखानायबा जों हासार होलायाबाबो जायो नाथाय बे हाया हासार गैयाबा थाय जों एसे हासार होना होनांगौ। जाहाथे बे ओ खैथिया फोनायबा माइग्लि ओ जावैनाया बा ओ खैथा फोनाया मोजां जाबोनो हमो बेबायदिनो जोङो दान मोनसे बा दान मोनसे खावसेनि उनाव जिथा बे खैथाया गोजौ जायो होमबाना जोङो ओ माइ गायनो लानाय हाखौ जोङो मोजाङै एवग्रोना लानांगो। बिदिनो खोनथामसो एवनाय जायो। बिदि एवखांनायनि दाहाया गुरै जायो होमबाना जों बेखौ आलि खोनानैहाय जोङो माइखौबो गायनाय जायो। बेबायदिनो आरो खोथियाखौ ओ फुनानै आखा आखा खालामना लानानै जोङो माइखौहाय ओ बे गायनाय जायो आरो लोगोसे जोङो माइ गायनो थाखाय बा खोथिया फुनो आलि दाननो जोङो हाजिराबो होनाय जायो बा खायफाया न'खराव मानसि थानायफोराहाय न'आवबो गायनाय जायो नोथां नोंथां
औ औ
बिदि नोंथांमोननि ओ ओनसोलावहाय माबायदिहाय माइ आबादखौ खालामनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ थारैनो नोंथां औ जोंनिथिंबो नोंथाङा ओ एस से आगोलाव ओ फोरमायनाय बेबायदियैनो जोंनिथिंबो बिदिनो ओ खालामो आबादखौ माइ आबादखौ। ओ माइ आबादखौ जोङो नोंथाङा जेरै बुंलांबाय बिदिनो जोङो मा- माइखौ जोङो जायखौ बिधान बुङो बे बिधानखौ जायखौ जों खोथिया ओ
ओ बिधानखौ जोङो बायना लाबोनाय नार्सारि एबा न'आवनो थाखानाय बेफोरजों सारना हो जायो आरो बिधानखौ जोङो
थाखाय सोमनानै दनाय जायो फाथोनि बस्थायाव। ओ जाहाथे बियो गाजा बेरो बिनि उनाव जोङो खान्था बोखांनानै ओ जोङो डाइरेक्ट बेखौ दुब्लिआव फोआ बेनि उनाव जोङो न'आवबो हायाव हाय जोङो खाननै बा खानसेनि थाखाय जोङो ओ गाजा बेेरसिननो थाखाय जोङो राननो थाखाय ओ बेखौ हायाव दिहुना दोनो बेखौ हायाव दिहुननानै जोङो ओ मायाबा मोनसे बिलाइजों थास' बिलाइ एबा मायाबा मोनसे बिलाइजों बिलाइ गोदोरजों जोङो खोबना दोननायखौ नुनो मोनो आरो।
बिदिनो जोङो माइखौ ओ बेनि उनाव जोङो जोङो जोंनि ओ जों जा जायगायाव खोथियाखौ फोगोन बे खोथिया ओ थुलिखौहाय दुब्लिखौ मोजाङै एवनानै ओ मै होनानै जाहाथे बेयाव दै नांगौ बायदि दै थायो। बेखौ लाखिनानै जोंङो मै बोखांनानै जोंङो जोंनि खोथिया ओ जा जोंनि माइमोन बेखौ जोंङो सारनानै हैनांगौ आरो। ओ बेनि उनाव जोंङो जों साननैसोनि उनाव बेखौ गाजा बेरखांनानै रज'नाय नुगोन बेनि उनाव जोंङो जोंनि ओ थाखानाय ओ हासार जोंङो गोबोरखि जाया जायखौ
नोंथां
सारना सिग दोनखा जायो आरो बेनि न' न'निनो जोंङो ओ लकेल हासारफोरखौ जोंङो सारजायो आरो बेनि अनगायैबो जोंङो बायना मोन्नाय ओ नार्सारिनि हासार बेफोर जोंङो बाहायजायो आरो जाहाथे खोथियाया थाबनो गोजौ जायो आरो मोजां जायो। बेनि अनगायैबो जोंङो ओ बिदिनो जोंङो खोथियाखौ फोखांनानै थिग खोथिया माखासे देर माहास सो जाहां बेखौ फुनाय खौ नुनो मोनो आरो बेखौ फोखां ओ फुनानै जोंङो आखासे सेम्फुयो बा हाजिरा लानानै फुनाय जायो जिखुन जाया जों फुनानै जों बेलेग दुब्लियावहाय जोंनि माइ गायग्रा दुब्लियाव जोंङो मोजाङै बेखौबो सैनो सै थाम ट्रेक्टरजों नङाबा मोसौजों एवना लानानै जोंङो आलिखौ दै दै थानाय बायदियै जोंङो मोजाङै आलिखौ गोजौ गोजौ खालामना लानानै जोंङो ट्रेक्टरजों सैनै सैथाम एवखांनानै जेब्ला बे हाया मो मोजां गायजानाय गुरै जागोन अब्ला जोंङो बेखौ गायनायखौ हाजिरा होनानै नङाब्ला न'आवनो गाइस आइजो थायोब्ला बेजोंनो गायजायो आरो।
औ नोंथां।
हाजिरा ओ बे दैज्लां बोथोरावनो जोंङो आइजोफोरा हाजिराबो गायनो मोनो आरो। दा ओ बेजों जोंङो हाजिरा गायनानै गरसे गरनै रां आरजिनो हायो बे ओ दैज्लां समावनो ओ बिदिनो जोंङो माइ गायनायनि ओ बिदिनो जोंङो जोंनि जाग्रा ओंखामनि बागै बाग ओ अनगायैबो जोंनिया माइब्रा जोसा बेफोरखौबो गायजायो आरो माइब्रा जोसाखौबो जोंङो बिदिनो ओ सोमना दोननानै जोंङो माइब्रा खौबो जोंङो फिथा जानो थाखाय बाहायनाय जायो आरो जोसाखौबो जोंङो ओंखाम आरो जों जे जि ओंखाम संगोन बे माइरंआव एसे जोसाखौ होना होबानो बे ओंखामा मोदोमनायखौ मोन ओ ओंखामखौ मोदोमनाय मोनो आरो जोंङो जोबोद गोथाव मोनो बिदि मोदोमबाथाय जानो ओ माइब्राखौबो जोंङो फिथा जानाय जायो। बे बियो फिथा दमासिफोराव जानाय जायो आरो बेनो जोंङो ओ गोबां रो खोमनि माइखौ गायनाय नुनो मोनो जेरैहाय जोंनिया बंगबन्धु, रनजित, बायसमु थि बन्धु ओ रनजित बेफोर ओ बायदि बायदि रोखोमनि माइ खौ जोंङो गायनाय नुनो मोनो आरो बिदिनो जोंङो दै गोथौआवहाय जोंङो एसे बे रनजितफोरखौ गायनायखौ नुनो मोनो आरो बोरि हायाव जोंङो एसे गुबुंङै गायनायखौ नुनो मोनो आरो दा गोथौआवहाय एसे गेसेङै गायनायखौ नुनो मोनो आरो। ओ जों आइजोफोरनिया ओ दैज्लां बोथोराव जों एसे एनै हाजिरा मोनो बे फोरजों जोंङो जोंनि नांगौखौ सुफुंनो हायो आरो बिदिनो हौवासाफोराबो खोथिया फुनाय आलि दाननाय बे दैज्लां बोथोरावनो जोंङो गासैखौबो दुब्लि दुब्लियावसो नुना ओ बांसिन नुनो मोनो आरो बिदिनो जोंङो ट्रेक्टरजों हालेवो आरो मोसौजोंबो हालेवो दानि जुगाव ओ बुंनो थाङोब्ला जोंङो मोसौजों हालेवनायखौ गोबां खमखौनो नुनो मोनो आरो जोंङो ट्रेक्टरजोंसो एवनायखौ नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जोंङो ओ आरो माइखौबो ट्रेक्टर जों मेसिनजों हानायखौ नुनो मोनो ना नायमोन ना नाय खौबो नुनो मोनो ओ बेफोर ओ बेफोरथ' जोंनि थाखाय मोजां बाट ओ बेयो बेफोर ट्रेक्टरजों एवनायनि जाहोना जोंनि ओ दुब्लिफोरखौ एसे से गोदोर गोदोर खालामनो गोनां जायो आरो जायहा आलिया बायलाङो आरो हायाबो हामा जालाङो जोंनिया जों जेसे हायो मोसौ जोंनो एवनानै ओ गायनांगौ आरो बाट दानि जुगाव जोंङो मोसौजों गायनाय खौ नुनो मोनला ओ जोङो ट्रेक्टरजों आरो मेसिनफोरजों हानाय ला ओ माइखौ हानाय ओ ओमफ्राय नानाय बेफोरो बेफोरखौ खालामबा जोंनिया समा ओ थाबनो ओ जोंङो थाबनो गायखाङो आरो जोंङो बेलेग खामानियाव हाय माव बेलेग खामानियाव जोंङो आखाइ होनो हाफिनो जोंङो खम समावनो जोंङो माइखौ गायखांनो मोनो आरो ओ बिदिनो जोंङो ओ माइनि अनगायैबो जोंङो दैज्लां बोथोराव जोंनि ओ मैगं जायखौ जोङो फेन्दि लेस्रा ओ राङालाव ओ फाथो ओ बेफोर पानिलाव खुमब्रा ओ दैज्लांनि खुमब्रा पानिलाव बे फोरखौबो गायनायखौ ओ नुनो मोनो आरो जेरै जिंखा भहल बेफोरखौ फथल बेफोरखौ जोंङो दैज्लां बोथोराव अ आबाद मावनाय नुनो मोनो। बिदिनो जोंङो लेस्राफोरखौहाय बोरै गायो होनोब्ला जोंङो लेस्रा खौबो बिदिनो जोंङो सिप बानायनानै आलि रखम थिब जाहाथे बेयाव दै जाया दै जाबाथ' बेलस्राया थाङा नङाना ओ बे जाहाथे बेयाव जाहाथे दै हाबा बिदिनो जोंङो आलि गिदोर एसे थिब रखम बानायनानै जोंङो बेगरखौ जोंङो हाथायनि नङाब्ला पेकेटिं नङाब्ला जोंङो न'आवनो थाखानाय जोंनिया आगोलनि बिधान बेफोरजोंबो जोंङो फोनानै होजायो आरो बिदिनो फोखांबा जोंङो ओ फोखांनानै जोंङो बियो साननैसोनि उनाव रज'नायखौ नुनो मोनो आरो बेखौ। रज'खांबा जोंङो बेयावहाय ओ गोलाव बिफाङा गिदोर जाबाथाय जोंङो बेयाव सां होनाय जायो आरो सां नङाबा जेंसि बेफोरखौ होनानै बेयाव मानब्लाय होनाय जायो आरो मानबाय होननानै जोंङो बेयाव जेब्ला बिबार लागोन अब्ला बिबारनि उनावहाय फिथाइ लागोन फिथाइ खौ जोंङो बिदिनो जायो न'आवबो जायो। जानायाव बाहायो आरो जोंङो फानोबो ओ फाननानै जोंङो एसे एसे एनै रां आरजिनो हायो आरो बिदिनो जोंङो भेन्दिफोरखौबो बिदिनो जोंङो ओ बेगरखौ एसे हाखौ एवना लानानै बेगरखौहाय सारना होनायखौ ओ नुनो मोनो आरो
औ नोंथां।
औ नै आंङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय बिदिब्ला जोंना समाबो जाथ'बाय ओ बिदिब्ला दोन्थ' जासिगोन नामा नोंथां?
औ नोंथां ओ नोंथांजों सावरायनानै मोनथियि बाथ्रा बे नोंथां
औ
औ दे बिदिब्ला नोंथां।
औ दे।